औ खोनादों नोंथां। औ मोजां। दं। नोंथाङा?
आंबो मोजाङैनो दङ।
जों दा मानि सायाव सावरायनो?
दायो जोंनि बर'नि माखासे माबानि ना हमनाय बेनि सायावनो रायलायनोसै नामा औ।
ना हमनाय होनोबाथ' जों उम जोंनि जायगाफ्राव जेखाइ खबाय लानानै। बांसिनै हिनजावफोरानो आरो। हिनजावफोरानो ना गुरनो थाङो ना हमनाय बुङोब्ला हिनजाव। फोरा हिनजावफोरनिनो खामानि होनजायो आरो।
औ दा बेनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनियावबो बिदिनो ना। आरो थाखायथ' मेइनलि नंथारगौयै माने हिनजावफोरानोखा आरो बेनि थाखाय नांगौ जानाय बे जेखाइ खबाइयानोखा। दा बेनि अनगायैबो जोंनिथिं माखासे दैमाफोराव। हौवा हिनजाव लोगो नांनानै माने नाफोरखौ बान्दो थेनानै। हमनायखौबो जों नुनो मोनो आरो जोंनि जायगायाव दा नोंसिनिथिं।
जोंथिंबो बिदिनो नुयो। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो। जेखाइ खबाय लानानै हिनजावफोरा ज' ज' ना गुरनो थांनाय। बेफोर बर'फोरनि मोनसे समायना सावगारि आरो।
औ औ
ओमफ्राय बेनि अनगायैबो। फोथारफोराव हाल फोर एवोब्ला। जेखाइ खबाइ गैयाब्लाबो आखाइजोंनो हमनाय। बा बान्दो थिस सारसन बायनानै सारसनबायनानै ना हमनाय। बेफोरबायदि गोबां दं।
थ' नंगौ जेनेबा जोंनि जायगायावबो बिदिनो दा दैज्लां हिसाबैथ' जोंनि जायगाफ्रा दैजोंनो बुंनानै थायो हिसाबै बा जोंनि जायगा दंग'फोरजों दै फैयो। हिसाबै बेफोरावनो गोबां जोंनि माखासे। गामिनि मानसिफ्रा नाफोरखौ हमनानै जानाय जोंनिथिंबो नुयो आरो दङ जोंनिथिं आं मोनथिनायाव आंनि नुनायाव माने जोंनिया मोनसे बिमा दै होननाय दं नालाय ओ बेयो भुट टाननिफ्राय फैयो ओ दा दैलां बोथोर बियो अखा हाबाथ थाय एसे गिदिर देरबोयो आरो। दा बे समावनो जोंनि जायगानि मानसिफ्रा मा खालामो माने अखा हाबाथाय। दै गेन्दा फैबाथाय। जेरै ना हमग्रा आगजु। बेखौ जोङो जेरै लाखियो। होननानै बुङो। जायखौ जों आखायजोंनो। खालामनाय जायो अ माखासे जेफोरखौ बायनानै दा बेफोरजों माने ना जाया
गेन्दायाव ना खान्दा जायखौ सलथखा ना खान्दा होननानै बुङोना मोनथियोना बेखौ? औ बेफोरखौ बांसिनै मोननायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिं। दै देरबोबाथाय बेखौ जोंनिथिं बिराद माने बयबो माने गोबां मानसि जायो आरो बेखौ हमग्राया दैलांबा बारियाव थायो। अखा हाबाबो माबाबो माने बेसेबां दै देरो बे एसेबांनो नाखौ मोनो नालाय दा बेफोरखौ जोंनिथिं हमनाय नुयो आरो एसे दैया गोग्गो जाबाथाय माखासे दङ जोंनि हौवा मानसिफोर जायफ्रा खैजोमा बि बिदैजों नाफोरखौ बोनो, नङा होमबा? नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ नाफोरखौ बोरसिजों बोनो हौवाफ्रानो जों मिथिनो मोनो दा बे ना बोननायफ्रा नोंसिनिथिं माबोरै सोलियो?
ना बोननाय ना गुरनाय होनोब्लाथ' गोदो गोदायनि बायदि बिदि दासिम माने जोबोद खम आरो। जौसेयाव जि पारसेन्ट हमजायो आरो बि ना हमनाय ना बोननाय बिदि दा नुनो थांला गोदोनि बायदि। गोदो जेरै ज' ज' जाजाय जेखाइ खबाइ लायै लायै फारि फारि थाङोमोन
औ नंगौ।
जालायोमोन दा इदि गैला, दा ओंखारबाबो खोब सासे सानै इदि जोबोद खम आरो ऐ सिगांनि बायदि थासारिखौ नुनो मोनला
औ नंगौ।
सिगां जेरैबायदि गांजेमा ओंखावरि बिदि ना मोनजायोमोन ना? आथिखालाव इदि मोननोबो थांला नुनोबो थांला होननाय बायदि जाबाय आरो जों
औ औ औ। ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो जोंनियावबो जोंनि सिगांनि समफ्राव माने दुब्लिफ्राव जेला हालेवो ना होमबानो गांजेमाफोरखौ दहला जायगा जायया गोथौ एसे जायगा दै बांसिन जमायनानै थाग्रा बेफोराव हालेवबाथाय मोनब्रबोमोन आरो जोंनियावबो। दा बेफोरबो खमायलांबाय माखासे जिरादफ्राबो खमायबाय जिब जुनाराबो खमायबाय माने बेफोरखौ मोननोनो थांलायानो जाहैबाय आरो दा गांजेमा होनबाथ' बाजारफ्राव फानबाबो बिराद दाम गोसा आरो बे बुस्थुआ। औ दा बेफोरनो मोननोनो गोब्राब जाबाय औ दा आरो जोंनिथिं बिदिनो ना हमनाय होननानै बुङोबा माने दा दैज्लां नालाय ओमफ्रायो दा अबेबा हाखर लामानि हाखर बा अबेबा मोनसे। जाम्फै खाथिनि दंग' खाथिनि बे हाखरफ्रा दैजों लोमनानै थायो दा बेफोरखौनो गावबा। औ हायाव गोग्लैनाय सोरनिबा हाफोरखौ मानसिफ्रा माने जांसिफोर गारसिननानै दोनो आरो जोंथिं। ओमफ्राय जेब्ला दैया खमायबाय एसे रानबाय बेफोराव माने। गावबा गावनो सारनानै नाफोरखौ बोखांनायखौ नुनो मोनो आरो आरो मोनोबो आरो बेयाव गोबां रोखोमनि ना मोनो जेरै गोरि। फोर ओमफ्राय बिदिनो फिथिख्रि आ ना सान्दाफोर बायदि रोखोम। रोखोमनि नाफोर हाबनानै थाफैयो आरो दैया लोमबाय नालाय माब्लाबा समाव सोरनिबा फुख्रिनि नाफ्राबो थाफैगोन मागुरफोर मोनगोन। नङाबाथाय बिदिनो फुख्रिनि ना माने ओ-कमल काटफोर बेफोर। दा बेफोरखौबो जोंनिथिं हमनाय नुयो आरो दा नोंसिनिथिं बेबायदि जमा जमा था-थानाय दैफोरखौ सार नि नाफोरखौ हमनाय नोंथांमोना नुगोना नुवा?
होननाय बायदिनो जोंनिथिंबो गोदो। माने। खमैबो गु बोसोर। जि बोसोर सिगांसोआव जोबोद नुनो मोनोमोन आरो गामि नाङै। बिदिनो ज' ज' जाजाय हमलायनाय। ना सारलायनाय बबावबा खथा दोङोबा लोगो लालायनानै सारनो थांनाय। नाखौ जयैनो। सारनानै। रामलायनाय। माने सेंना बास। सें ना गोरै नाबा गोरै ना बिदिनो खांख्राइबा खांख्राइ। जमा जमा रानलायोमोन आरो दाथ' बिदि नुलासै होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। दानि। दानि आरो गोदोनि नायोब्ला गोदोथ' न'खरफ्रोमबो जे। खाइ खबबाय ओ-माने औवाजों हनाय आरो। जेखाइ खबाइ सेन न'खरफ्रोमबो नुनो मोनोमोन दाथ' उन्दैफोरख खौ सोङोब्ला जेखाइया मा सिनायनायनि नङा खबाइया मा सिनायनाय नङा।
सिनायनाय नङा औ।
आ ओरैबायदि जालांबाय आरो दा।
ओ-ओ-दा बेफोरनो जेरै नोंथाङा बुंबाय दा दानि गथ'फ्रा बेफोरखौ सिनायनो थांला ओंखायनो आं सानो बेफोरखौ फोरोंनांगौ दायथ' थागोन नङाबा बेबो माने जोंनि हारिमुआव। बुंफानाय थाफानाय नालाय। गोदोनिफ्रायनो सलिबोनाय आं सानो आरो बेफोरखौ फोरोंलांनांगोन खिन्थानांगोन औ दा ना हमनाय होनोब्ला दासिमबो जोंनियाव एसे एनै नुनो मोनो जेरै दुब्लिफ्राव आलिफोराव सानानै दोननाय खखा ना खखाफोरखौ सानाय जोंनिथिं एसे एनै नुयो ओमफ्राय बे सेन जेरै गुरुं होननानै बुङो बेफोरखौबो बाहायनाय नुयो ओमफ्राय माब्लाबा समाव जोंनिथिं बिदिनो जायो माने ओ जायखौ सु गेट दंना माइ गायनो थाखाय होथेनानै दैफोरखौ लाङो दुब्लियाव लाङो दा बेखौ जेलानाखि दैज्लां लास माइआ ओंखारबाय अब्लाथ' माइनि थाखाय दैखौ जाला‌ नालाय दा बे समफ्राव बे सुइस गेटनि गेटखौ हगारना होनानै बेयाव थानाय जमायनाय दैखौ हगारनानै बेयावबो ना हमनायफोरखौ जोंनिथिं नुनो मोनो आरो जोंनि खाथि खाला जायगाफोराव उम जोंबो नायहैयो। दुगैयो थाङो गोबां मानसिया गोबां जेफोर लानानै सोरबा जे लायो सोरबा आखाइजोंनो गोग्रोमनानै हमो सोरबा बेबायदिनो लाफिफोर बेबायदिनो लानानै हमो हखांहैयो बेफोरखौ नुयो आरो हौवा हिनजाव बोराय गथ' गासैबो जयै हमलायनाय रायजोयैनो हमनाय बेफोरखौ जोंनि जायगायाव नुयो आरो। थारैनो बियो नोंथांमोननिथिंबो जायो जानांगौ ना?
थासारि दङ खिन्थु जायगा लायै जायगा जोबोद खम जाबाय आरो। गोदोथ' उम। खांख्राइखौथ' बायनानैबो जायामोन ना?
बायनानै जायामोन उम गासैखौबो
दुबुलि फोथाराव थाङोमोन सारनानै ला बोयोमोन खांख्राइखौबो गरंआव। गावनि आखाइजोंनो खन'नानै लाबोयोमोन।
औ
आथिखालावथ' खांख्राइ गुरुंखौनो सिनायनाय नंला मानसिफोरा
औ औ बेनो। ओंखायनो बेफोरबो गोनां माने गोबां रांखान्थि बिथिङावबो नाफोरजोंनो नाफोर हमनानैनो फाननानै जाबोनाय जोंनि न'खरफोर दंमोन सिगांथ' दा समजों लोगोसे माखा से नाफोरखौबो जोंनि जायगाफोरावबो मोनला गोबां बिबांनि खमायबाय जेरै नाफ्राबो नङाबाथ' गोदो दैमायाव सददसे ओंखारबानो गावनि जानाय खिनि नाखौ मोनोमोन नङा होमबा दाथ' खमायलांबायआनो औ। बेफोरनो आरो
जों दा बेफोरखौ फोथांना लाखिनांगौबा उन जोलैखौ देखायनांगोन। गावनि बिमा -बिफाया लांफानांगोन लोगोआव बबे मा ना बबेखौ बबेयाव मोनो बबे नाया बोरै थायो। खांख्राइाया बहा थायो। खांख्रायखौ बोरै मोनगोन बेफोरखौ जों जों देखायनो हानांगोन अब्लासो बर'नि ना गुरनाय, ना हमनाय माबाया थांनानै थागोन आरो।
औ। दे होमब ना बे जों ना हमनायनि रायलायनायखौ जों ऐसेआवनो दोनथ'नोसै। दे नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय। औ दे।